खोनादोंना नों?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ आङो मोजाङैनो दङ। नोंथाङा माबायदि दं?
जाङैनो दं नोंथां। औ दा। आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा जुदि सम दङ'ब्ला सावरायजागौमोन नामा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ आङो नोंथांजों आदार जाग्रा आदारनि सायाव सावरायगोन सावरायनोसैना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ जाग्रा आदार होननानै बुङोब्लाथ जोङो मिथियो जायखौ जोङो थांना थानो थाखाय जोंनि देहाखौ गोख्रों राफोदै लाखिनो थाखाय ओ देहायाव जोंनो एनारजिनि थाखाय जोंनो जाग्रा आदारखौ नांगौ जायो। गाहायै जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जों ओंखामखौनो जानानै थांनानै थायोना ओंखामनि ओंखामनिफ्रायनो जोङो प्रटिन मोननो हायो आरो। बेनि बे ओंखामानो जोंनि गाहाय एबा गुदि जाग्रा आदार होननानै बुंजागोन। जायनि जायनि जोहै जोङो थांनानै थायो। जेनेबा जों ओंखाम जानानैब्लाबो थांनानै थानो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओंखामजों लोगोसे जोंनो दैनि गोनांथि जायो दै आरो लोगोसे बायदिसिना ओंखाम बायदिसिना ओंख्रिफोर नागिरनानै जोङो जायो जानायखौ नुनो मोनो। दा ओंख्रि बायदिसिना ओं ख्रि नागिरनाय हुदा होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बेफोर हुदाया सोलिबोगासिनो लोगोसे जाग्रा आदारजों गोरोबनानै जोङो माखासे ओंखाम नागिरनानै संनानै जायो आरो जों बेफोर खौ दासिमबो नागिरनानै जायो आदार महर दा नोंथाङाबो गावनि नोजोरजों गावनि मोनदांथिजों एसे जाग्रा आदारनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो।
औ जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जोङो ओंखामखौनो जोङो गाहाय आदार होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
जों ओंखामखौनो जानानै सामफ्रोमबो जिउआव थांनानै थायो। ओंखामजों लोगोसे जोंहा जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदार ओंख्रिफोर दङ जोंनि बर'नि मुंदांखा ओंख्रिफोरा जेरैहाय अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि, नार जि ओंख्रि नाफाम बायदिसिना ओंख्रि दंहा जों जोंहा बर' हारिनि जामुंफोरा जोबोरैनो गोथाव ओंख्रि नङा होमबा नोंथां? औ अनला खारि औ मा होनदों नोंथां?
अ नोंथाङा बर'नि ओ जाग्रा आदार बेफोरनि सोमोन्दै एसे ओंख्रिफोरखौ मा मा जोङो ओंख्रि संजानानै जायो बेनि सोमोन्दै बुंनानै होदो आरो।
औ जागोन नोंथां जोङो गिबियावनोथ' अमाजों नार्जिजों मुंदांखा नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो नारजि ओंख्रि खौ गुबुन गुबुन आदबै संनो हायो जोङो खायफाया नार्जि मरायनाय होनना जे बुङो
औ नोंथां नोंथां मिथि
औ नारजिखौ एसे खम बिबांनि लानानै जोङो नाफोरजों रुदबनानै जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो नारजिखौहाय संनो थाखाय अमा बेदरजों जोङो नार्जि दोलो संनो थाखाय जोङो नारजिखौ मोजाङैहाय सुनानै लाग्रोयो। सोमनानै दोनो गिबियाव उनावहाय बेखौ जोङो सुनानै लायो सुनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ खारैजों रहायो आरो जाहाथे मोजाङै रेबथों होननानै बेनि उनाव जोङो बेदर बेदरफोरखौहाय मोनजासे एवखांना लानानै बे नारजि गोदौबाय थानाय समाव जोङो बेदरखौ होयो। मोननैजों जोङो गोदौनो होनानै उम। ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो। बिदिनो जोङो अनला दाउखौबो जानाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
बेयो बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
अनला ओंख्रिखौ जोङो बायदिसिना बिबार बिलाइ एबा उवाकाल मेवाइफोरजों जोङो जाजायो।
संनानै जाजायो औ औ।
औ नोंथाङा मा मा बिबारजों अनला खारैखौ मोनजाफेरबाय बुंनो हागोन ना?
ओ आङो गाहाइयै अनला ओंख्रिखौ जोङो गाहाइयै यै खोमा बिबार होननाय मोनसे नोंथाङा मिथियो ना खोमा बिबार? खोनादोंना नोंथां? औ। खोमा बिबार बेजों बो जायो बेजोंबो जानो औ। जोंबो मोनजादों आरो बर' फोरा बेजोंबो अनला ओंख्रि खौ जाबोदों आरो बेखौ हाग्रायाव मोनो आरो जोंनि बर'फोरा हाग्रा बंग्रायावनो बांसिन मैगं मैला नागिरो नालाय बेखायनो माखौ जानो, माखौ जाजायो, माखौ जाजाया बेनि गियानबो बर'फोरनाव गोबाङैनो दङ। बेनिखायनो खोमा बिबार खौ जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो अनलाखौ सेेवालि बिबार सेवालि बिबारजोंबो जानायखौ नुनो मोनो, खोनादों ना नोंथाङा? औ जों औ सेवालि बिबारजोंबो संजायो आरो बेबायदिनो बासिखा बिबार बेफोर बेबायदि जों संनानै जायो आरो बासिखाय बिबार बोथोर लायो बोथोरजों गुबुन गुबुन रोखोमै ओ अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो। बिदिनो बेजों लोगोसे जे जोङो बेदर, दाउ बेदर, अनला ना आरो लोगोसे अमा बेदरखौ बेफोरबायदि होफानानै जोङो गोथावनो अनलाखौ संनानै जानो जायोआरो।
नोंगौ नोंथां।
बेनि बेनि उनावहाय नोंथाङा अनलाखौ जेनेबा अनला ओंख्रि संनायावथ' जोंनो खारै खारै थारगौ जायोना जेनेबा खारैनि अनगायै अनलाखौ गुबुन रोखोमै जानो हायो। बेनो हाया बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ अनलाखौ जोङो खारैनि अनगायैबो गुबुन रोखोमै जानो हायो जायखौ जोङो अनला मैखि जानाय होनना बुङो।
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ औ। थाइगिरजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो थाइगिरखौ जोङो लाबोनानैहाय जोङो थाइगिरखौ दानखावनानै साफा सायनानैहाय जोङो थाइगिरखौ मोजाङै थावजों एवखननानै जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय नुनो मोनो बे अनला बादि ना एबा बेदर होनानै।
औ नोंथाङा नुफेरदों ना अनला ओंख्रिखौ गुबुन खारैनि अनगा गुबुन संनाय?
औ आंथ' खारैनि अनगायै मैखिखौ जानाय नुफेरदों आरो जेरैबायाददि मैखिजों बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थाइगिरजों जानायखौ नुदों बेनि अनगायै आरो आङो गुबुन बिदि जाफेरनाय नुफेराखै आरो आंनि मोनदांनायाव। औ आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरनि गेजेराव गोबां जाग्रा आदारफोर जोङो मोननो हायो नङा होमबा? बर'फोरा फिनानै जायो दोनथुमनानै जायो लोगोसे नेनानै जायो आरो बायदि रोखोमै ओ जोङो जानायखौ नुनोमोनो आरो नारजि होनना नारजिआबोथ' बर'नि मोनसे मख'जाथाव ओंख्रि बेखौहाय जोङो ओरैनो सिफ्लिनानैबो जानो मोना लाजानो हायो। नारजि नाफोरजों बिदि बाथोन- बायदि बानायनानै जानोनो हायो ना? दा बाथ्राया जाहैबाय नार्जियाथ' बर'नि मोनसे नेरसोन जेनेबा नारजिखौ जोो सोमोन्दो सोमोन्दो नागारनाय मोनसे ओ बिदिन्थि महरैबो लायो नङा होमब? दा- ओ सोमोन्दो नागारलायनायाव बाहाय नारजिया माबायदि माबायदि खामानि मावो जेनेबा मानि थाखाय जों नारजिखौ बेफोरबायदि सोमोन्दो नागारलायनाय महरै बाहायो बेखौ एसे नोंथाङा मिथियोबा बुंनानै होदो
औ गोदो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों नारजि अरगारनाय होननानै जेब्ला आं जोंनि ओनसोलाव नारजि हरगारनाय होननानै बुङोब्ला आङो बेखौनो मिथिगौ जे जोंनि न'खरनि सोरबा सासे सुबुङा रुंसारि जालांदों एबा मुंख्लं जालांनायनि उनाव बे मानसिखौहाय गारखांनायनि उनाव बिनि साराद दुखांनाय समावहाय जोङो बे मानसिखौ सावखांनानै फैनायनि उनावबो जोङो नारजि दांनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन मोनसे न'खराव माजि जादोंब्लाबो गामिनि रायजो राजा गासैबो थांनाय सुबुंफोराबो न'खर न'खर फैनानै नारजि आखाइ दांनाय नारजिखौ जिगाबजों लानानै सावनानै आखाइ हांनाय बायदि नेमखान्थिखौ आं- नुनो मोनदों लोगोसेनो सारादु खुंखालि नार्जि ओंख्रि संनानै रायजो राजा गासैबो जयै आं जालायनायखौ नुनो मोनदों। मानोना बे नारजि जानाया नारजि जानायजोंहाय जोङो बेखौहाय जोंनि संसारनिफ्राय बिदाय होबाय एबा नागारबाय होननानै साननायखौ आङो नुनो मोनबोदों।
दे नोंथां नारजिया जिहेथु नारजिखौ नार्जियाथ' गोखा ना बेखायनो जोङो गोखा आरो नारजिखौ मोनसे जेनेबा आलासि गोदान आलासिफोर फैयोब्लाबो नार्जि ओंख्रि संनानै जाहो होआ जेनेबा बेफोरबायदि आरो आइ आफामोनहाबो बेफोरबायदि बुङोना नारजि ओंख्रि संनानै जाहोयोब्ला आलासि गोदान आलासि जेनेबा आलासिफोरा सोमोन्दो बायलायो न'आव थांलाय फैलाय खालामलाया बिदि होननानै खोनादोंना नोंथाङाबो?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेनिखायनो जेनेबा मिथियै आलासि आरो गोजाननि आलासि फैफेरोब्ला जेनेबा आलासि मानसिनोनो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोनायखौ जों नुनो मोना आरो ओरैनो नारजिखौ नआवल'सो जानाय नुनो मोनो आरो।
नंगौ
औ
नाफामाबोथ' जोंनि औ दे
बुंनायसाय नोंथां औ दा लाखि जासिगोन नामा नोंथां।
औ लाखि जासिगोन नोंथां औ खोनादों।
औ